औ
हेलौ।
अ अ दा खोनादों औ खो
उम दे बुंदो।
अ खोनायाखै हेलौ औ।
औ खोनादों। हेलौ।
ओ नोंथाङा दायो मा मावदों? हेलौ आतसा आ आ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
नंगौ।
अ आ होमबा आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै माने कल खालामनाय जादों।
उम।
आ आयदाया जाहैबाय माने बेखारनि जेंना। बियो माने बोरै सोमजियो ओ जोंहा ओ जोंहा बिनिफ्राय आ बोरै माने रैखा मोननो हागोन नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन नामा।
औ हागोन। खोनादों?
औ खोनादों।
औ हागोन।
औ दे जागाय दे होमबालाय।
औ। माने दानि जुगनि मानसिफोरा खामानिफोरखौ थाबैनो मावा।
औ।
गाबोन मावगोन गाबोन मावगोन बिदि होननानै थाबाय थायो।
औ
गाबोनना माला फैयो फात्ता मोना ना।
औ
खामानिफोरा थायो। आरो जों गोबां उम
हेलौ खोनायासै माथो।
औ खोनादों।
औ खोनादों।
उम गावनि बेसेन गोसा समखौ बुजिनो रोङा माने आगार हरो ओरैनो।
औ
उम उम फरायनायफोरखौ नांगौ बायदि जाया।
औ
समखौ होसोनो हाया
औ
ओ गोबां माबायाव नांथाबनानै थायो इन्टारनेटनि मुगा दा इन्टारनेटनि बे माबाफोरावनो आं थाबनानै थायो जेरै इन्सटाग्राम फेसबुक
औ
बेफोरो जोंनि गोसोखौ बिराद बोनो हायो।
औ
उम गोसो बोनो हानायनि थाखाय जोंखौ जेरावबो खामानि खामानियाव गोसो गैयै खालामनो हायो।
औ औ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ होमबा आंबो एसे फोरमायहरनो
औ फोरमायदो दे।
ओ जोंहा दानि जुगावथ' बेखारनि प्रब्लेमा जोबोद गिदिर माने बुंनो थाङोबा ओ। जोङो नुनो मोनोदि सासे माने ओ क्लास थाखो ओ दाइन स्नि दाइन गुआव फरायनाय माने माने गथ'फ्रानो
उम
गावनि फरायनाय हाबाखौ गारनानै माने जोबोद बेखार हाबायाव थायो आरो बुंनो थाङो बिसोरो मा खालामो दानि माने दानि जुगाव जिहेथु दानि जुगावथ' जोंहा इन्टारनेटनि मबाइलनि जुग। जोङो इन्टारनेट मबाइल गैयाबानो जोङो माने सोलिनो हाया दिनखौ होननो हायो आरो दानि जुगाव। गोदोनि समावथ' बेबायदि नङामोन थामाने बैफोर गैयै समावबो ओ माने जोंनो माने सोलिबोनो हादोंमोन होननो हायो। जों समखौ माने हगार हरनो हादोंमोन खिन्थु दानि जुगाव मा जाखो फरायसाफ्रा गा माने गावनि मावनांगौ हाबाखौ फरायसालिनि हरनायानो जाबा न'खरनि बिमा बिफायानो होनायानो जाया मानो बैफोरखौ मावालासिनो बिसोरो मा खालामनो बुङोब्ला जिेथु अनलाइन गेम बेफोरखौ गेलेनानै गावसिोरनि बेसेन गोसा समफोरखौ ओरैनो बेखाराव थांगारहोयो बुंनो थाङोब्ला जिहेथु जोंना दानि जुगाव नुनो मोननाय ससियेल मेडिया एप जाय इन्सटाग्राम फेसबुकाव नांथाबनानै थायो जाय इन्सटाग्राम फेसबुकआ गोबां माने सम लानानै माने मोननैसो गियान होनानै जोंनि माने गोबां समखौ माने ओरैनो बेखाराव थाङो जाय इन्सटाग्राम फेसबुक खौ नायबाय थायोबा सुबुं माहारि
उ